औ खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन मोनाबिलि नोंनिसिमबो ओनथा ओनथां।
औ गोजोन ओ नोंथांनिसिमबो गोजोन ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
औ ओ नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोना जादों आं नोंथांजों आ फंनैसो खोथा आ सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन दे नोंथां हागोन।
औ ओ दे होमब्ला जोङो मा आ दावबायनायनि बागै एसे आं नोंथांनिसिम ओ सोंलु खालामनो सानदों आरो। ओ औ अ दा ओरैनो अ नोंथांमोननि खाथि खालायाव नोंथांमोननि साखाथियाव ओ माबाफोर दावबाय थाव-थाव जायगाफोर दङ नामा?
औ ओ जोंनि ओ साखाथियावथ ओ एसे गोबाङैनो जायगाफोर दोङो। ओ बेफोरनि मुंखौ आङो ओ नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनि। ओ गिबियावनो जोंनिया ओ दारागाव आरो सु कि बेफोराव गोबां मानसिफोर ओ थाङो आरो। माने पिकनिक सप्ट जाहैबाय नालाय बेखायनो गोबां मानसिफोरा बेयाव दावबायनो थाङो। आरो सलर सरलपारा माउजि पार्क बिखि बगामाथ दि आरो बावखुंग्रि हाजो बेफोरबायदि गोबां जायगाफोराव ओ जोंनि खाथि खालायाव दोङो आरो बेफोराव बेरायना गोबां मोजां माने बेफोराव हाजो सोरगिदिं हाजो आरो हाजोनिफ्राय बाग्लायबोनाय दै खोलो खोलो गुसु आरो सुद देमबार आरो गोबां जिब जुनारफोर दोङो बे जायगाफोराव नुनो मोन नो आरो
औ मा होनदों बे ओ माउजि पार्क माउजि नोंथाङा जे होनबाय मावजि पार्क बे मावउजि पार्कआव ओरैनो मा मा दं नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना??
औ औ बे जायगायावथ ओरैनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गोबां गाहाम जायगा होननानै बुंजायो ओ मानोना बिफोराव गोबां मानसिफोरानो फट लानो हाथाव हाथाव माने समायना समायना जायगा दोंङो आरो। सुबुङानो सोरजिनाय सुबुंनि आखाइजोंनो बानायनाय फुख्रि गोबां गोबां रोखोमनि बिबार गायनानै दोननाय दोङो बे जायगायाव आरो। फुख्रि गोबां फुख्रि समायना फुख्रि दोङो। बिनि उनाव फुख्रि साजोब जोंनो
औ।
आखाइजों बानायनाय। ओ जा सिमितफोर जों बानायनाय दलं फट लाथाव लाथाव दलं बेफोरदि गोबां नुनो मोनो आरो।
औ माने सावगारि खेबनो थाखाय बेयाव मा समायना समायना जायगा बानायना दोननाय दोंयो आरो ना
नंगौ नंगौ गोबां जायगा समायना समायना दोङो।
औ औ ओ दा होमबा बे थांबाय बेनिफ्राय ओमफ्राय मा होनदों दारागाव दारागाव रायनो मााबायदि नुथाय दं नोंथाङा एसे
औ दा दारागावआवथ बुंनो थाङोब्ला गोबां समायना जायगा आरो आरो गोसोखौ सुग्लाय होनाय मोनसे जायगा बेयो।
औ।
जे जायगायाव जोङो ओ। गोसोनि दुखु आरो टेनसनफोरखौ माने बेयाव थांनानै जोङो फ्रि फ्रि मोनहैनाय बायदि मोनो आरो मानो नोंगौ औ औ मानोना जायगायाबो गुसु जाहैबाय आरो हाजो हाजोायथ ओ नेचारा माने जोंनि गोसोखौ गावनि फारसे बोखायो नालाय मिथिंगायारि औ नोंगौ बेनिखायनो बेयाव ओ गोबां सुबुंफोरानो दुगैनोबल दुगैनोबो थाङो आरो पिकनिक एबा लावखार ओंखार ओंखामबो जानो थांओ बे जायगायाव
औ नंगौ ओ बिनि अनगायै आरो माबाफोर दंबावो नामा?
औ बेनि अनगायैबोथ औ नुथाय दोङो ओ बेयाव खानैसो सिगांओ गेलेग्रा सुबुं फोरनि गेलेनो थाखाय ओ जिब लाइन बायदि ओ जिब लाइन आरो सिलाय गावनाय बायदि बिदि गेलेमु लानानै फैनाय जादोंमोन आरो बेबो गोबां सुबुंफोरखौ बे जायगा फारसे ओ दावबायलांनायाव माने गावनि फारसे बोहरनाय जादोंमोन आरो ओ आं नोंथांनिसिम मोनसे ओ मोनसे सोंथि सोंनो सानो ओ नों थाङा ओ मा मा जायगायाव बेरायखांखोमोन नोंथाङा एसे बुंनाे आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ आंबोथ ओ बिदिनो खाथि खालानि जा दावबायथावथाव ज जायगा दं बेफोराव आंबो दावबायदोंमोन अ बेनि गेजेरावनो दङ बेनो सकियानो आरो दारागाव बेनिफ्राय ओ ओरैहाय दङ भैरब खुन्द आरो ओ जोहोलावफुरि पार्क बे जोहोलावफुरि ओ पार्कआवबो औ दावबायहैबाय आरो अ लोगोसेनो दङो जोंनि साखाथियावनो बे मानास। मानास अ हायुंआरि अरनबारि
औ औ औ
दा होनबा आङो ओ मानास हायुंआरि अरनबारिनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायनोसै नामा नों थाङा मानास हायुंआरि अरन बोरियाव थां फेरबायना?
औ आङोथ' दासान्दि थांनाय जायाखै ओ सानदोंमोन ओ टाइम मोनब्ला थाय ओ नेक्स मान फोराव थांनाय जागोन। ओ आसा खालामो नोंथाङा दा थां फेरबायब्ला आंनो फोरमायनानै एसे आं थांनायाव एसे मदद होनो हागोन खोमा
औ, औ, औ, औ दा बिदिब्ला आं फोरमायसै ओ बे ओ जोंनि बे मानास हायुंआरि अरनबारियाव माने ओ बिराद गुवार आरोना अरन अरनबारिया।
ओ, औ -औ-औ
ओ बिराद गुवार अ ओ बिनिनो अरनबारि ओ मानास हायुंआारि अरनबारिनि ओ सिगाङावनो दङ मोनसे मा साहा बागान बिराद समायना गोथां साहा बागान दं ओ बेनिफ्राय जोङो बे औ अरन ओ मानास हायुंआरि अरनबारिखौ जोङो मोनो। आ बेनिफ्राय बे अरनबारियाव गोबां मानसिफोरानो दावबायनो फैयो गुबुन गुबुन आ हादोरनिबो गुबुन गुबुन रायजोनिबो फैयो लोगोसेनो ओ जोंनि खाथि खालानिफोराबो थाङो लोगोसेनो फरायसालिफोरनिफ्रायबो बेहाय दावबायहैय जायो आरो ओम बे अरनबारियाथ' ओ एसे एसेग्राब गुवार नालाय आ बेहाय जोङो आथिंजों दावबायनो हाया बा आथिंजों बेरायनो नायगिदिंनो हाया आरो बेनि थाखायनो जों मोनसे जिब गारि हमनानै होनाय दोङो बे जिब गारिखो जों लानाय जायो बे जिब गारियाव गाखोनानै जोङो बेहाय औ नायगिदिंनाय जायो आरो
नंगौ, नंगौ।
आरो ओ बे मानास ओ हायुंआारि अरनबारियाव जोङो गोबां बिफां लाइफां ओ गुन गोनां बिफां लाइफां बेहाय नुनो मोनो। जेरै ओ सालगम सि गुन तिथा साब गोबां बिबदिनो दाम ओ बेसेन गोसा गोसानि मा बिफां लाइफां बिफां फोरबो जों बेयाव नुनो मोनो आरो औ लोगोसेनो बेहाय ओ गोबां जिब जुनारबो जोङो ओ नुनो मोनो। जेरै ओ मैदेर ओ लोगोसेनो मैबो नुनो मोनो आरो लोगोसे बिदिनो दावराइ बिदिनो दाउसिन दाउला ओ, ओ लोगोसेनो ओ बेहाय ओ मानासाव ओ माबा गं थसेल गंगोनां आ गान्दाखौथ' जों नु आ काजिरङायावसो नुनो मोनोना?
नंगौ, नंगौ।
औ बेहायनो ओ बेहायबो जोंनि मानासावबो बेहाय ओ थसेल गंगोनां गान्दाखो जों नुनो मोनो आरो
मोनो औ एसे खम बिबांनि नुनो मोनो आरो।
खमनिबांनि नुनो मोनो। थेवबो नुनो मोनो आरो औ ओ औ सोंलाय
नोंथाङाथ गोबां जायगा बेरायबाय जानांगौ ओ बेफोरनि बेरायनायनि गेजेरावनो नोंथाङा ओ माबा मोनसे ओ जाब्रबथायजों मोगा मो गि जानो गोनां जादोंमोन नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ आंथ दिनैसिम बिब्दि ओ जाफेराखैमोन। औ औ जा फेराखै ओ जाहाथे आं इयुनावबो जाया बे बेखौनो आसा खालामो आरो ओ जोंनि ओ सुबुं माहारिया जाहा थे बेफोरबायदि ओ खैफोदजों मोगा मोगि दाजाथों आं बेखौनो हास्थायो।
औ औ
औ आरो माबाफोर मि थिनो दंबावो नामा नोंथांङा सोंनो हागोन।
औ नों नोंथां ओ नोंथांङा ओ गोबां जायगाफोर ओ सोहोरफोर दोंङो आरो गोबां हाजो बेफोरबायदि बेेराय थाव बेरायथाव जायगाफोर दोंङोसो। सोहोर नोगोर गोबां जायगा दोंङो बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा सोहोराव बेरायनानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनो ना बेफोरबायदि ओ हाजो हाला बिफां लायफां थानाय जायगायाव बेरायनानै बांसिन गोसोखौ गोजोननाय मोनो।
औ ओ बुंनो थांङोब्लाथ ओ सोहोराबो मोजां नाथाय जों सोहोरनि अन गायै ओ बेफोरबाय दि हाजो हाला बिफां लायफांङाव ओ बिफां लायफांखौ मिथिंगायारियाव जोंङो बेरायनानै ओ गो सोखौ गोजोननाय मोनसिनो आरो। सोहोराव बुंङो‌ एथ फोर‌ गाज्रि ओ मोजां नङा माबा गाज्रि नङा मोजांङानो थेवबो जोंङो ओ मिथिं समायना ओ मिथिंगानि समायनाखौ नायनानै जों बांसिन गोजोननाय मोनो।
नंगौ नंगौ नंगौ।
औ। सोहोराव माने ओ बिराद गोबां गारि मथरनि होंगो दोंगो जासोयो नालाय आ बि दिनो गोजौ गोजौ ननि औ ननिआ ओ न थासोयो बेनिखाय बेहाय बारहावाफोरा एसे ओ खम नाङो आरोना खम जायो औ गुबुंले जायो बेहाय हाय ओ बे जा बोरै जालाफोरखौ बिसोरो औ नालाफोराव गार दोनो नालानि मोनामनायफोरा। ओ बोरै औ बोरैबा आरो ना इसे गाज्रि जायो आरो औ औ। बिदिुंनि दुंनाययाव बिसोरो माने ओ गोसोरला जोबनानै मानसिनि देहा खौ इसे लोरबां खालामनो नागिरो आरो औ।
नंगौ नंगौ।
आंनि साननाय बादिब्ला ओम मिथिंगायारि बा हाजो हाला बिफां लाइफांनि गेजेरजों जों बेरायनाया साबसिन बिनो आरो।
औ नंगौ देहानि थाखायबो औ मानिे ओ देहाखौबो गोजोनग्लाय होयो आरो ओ बारहावा जानोबो हायो।
औ बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो औ बिफां लाइफांनिफ्राय जोंङो गोबां मा ओ जोंनि हां लानायाव ओ हां लानो हानाय मा अक्सिजेन जों मोनो नंगौना?
औ नंगौ ओ नोंथां ओ जोंना टाइमाबबो जाबायमोन नथां ओ नोंथांजों रायलनानै गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो मिथिनो मोनै बाथ्राफोरबो नोंथांनिफ्राय मि मिथिनो मोनबाय ‌ ओ आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों आरोबाव ओ रालानाय बाद रायलायनो खाबु मोन फिनगोन होननानै औ दिनैनि थाखा आं बेिखिनियावनो दोनथनाय जाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां औ गोजोन्थों औ।